हेल' नोंथां
औ औ।
नोंथाङा आंनि रायलायनायखौ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों थां। आंनि रायलायनायखौलाय खोनादोंना खोनायाखै नोंथाङा?
खोनादों नोंथां। दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
दाथ' नै गरम गरमबो नालाय बोथोरा दा न'निनो खाथियाव मोनसे बिफां एसे गिदिर बिफां दं आरो साया होयो बेयावनो जिरायनानै दंगासिनो आरो। दा नोंथाङालाय मा खालामगासि नो दं।
आंबो न'नि खाथियाव थानाय दंफां सायावनो जिरायनानै दं नोंथां। बोथोराथ' जेरावबो गरम खा नालाय। न' सिङावबोथ' हाबना थानो हाखाया नालाय।
औ औ।
औ आङो नोंथांजों। फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आङो नोंथांजों मोनसे खोथाजों सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां।
औ औ मा खोथामोन नोंथां?
बिजि नामा?
ओ-ओहो नङा नोंथां।
एह आङो नोंथांखौ। नोंथाङा दा गरमनि दिनाव। अबे अबे मा मा जायगायाव? बेरायहैखो बा दावबायहैखो होननानैसो सोंनो थाखाय फन हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ औ।
दा नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां दाथ' गरम ना बोथोरा। मानि जोंहा समखौनो मोनदिया आरो गरमाव न'आवनो थानानै दा दंगासिनो आरो आरो ओरैनो सिगांङावलाय खाथिनि जायगाफोरावल' ओरैनो थांदों बिदि गोजानाव थांनो मोनफेराखै आरो
औ नोंथां।
दा गरम बोथोर आरो गायनाय गायनाय माबान ओ गायनाय फुनायनि दिना सफैबायना नोंथां
औ नोंथां।
दा बिनि थाखायनो बिनि थाखाय एसे लाहार फाहार खालामनाय जाबाय आरो न'आव जाहा न'आव जिथु ओ माइ गायनाय जायो नालाय दा बिनि थाखायनो जेरावबो थांनो मोनाखै आरो। नोंथांङा अवेबा एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ नोंथां आंबो बे खाथि खालायावनो बेरायनाय जादों आरो नोंथां नाथाय आंङो दा ख्लि मोनसे जायगायाव थांना फैदोंमोन आरो
औ औ
सिक्किम दावबायहैदोंमोन आरो नोंथां आंङो गरम बो नालाय जोंनावथ' गरम नाथाय बिसिनियाव गुसु गुसुसो जायो आरो नोंथां
औ औ
दा आंङो बेहाय सिक्किम दावबायना फैनायाव मा मा रोंबोखो बा मा मा नुबोखो होनबा आंङो गिबियावनो औ नोंथां खोनादों ना?
नोंथांङा आंनि लायरायनायखौ खोनायाखै नामा?
नोंथांनि रायलायनाय
औ नोंथां।
खै आंङो
खोनायासै नामा नोंथां? एबार खोनाबायना नोंथां? औ आंङो दा सिक्किमाव दावबायहैदोंमोन होननानै बुंदों नोंथां।
औ औ औ खोनादों बेखौ नोंथां।
औ
उम
आङो बेहाय माबोरै थांदोंबा मा मा नुबोखो मा मा रोंबोखो होननानै बुङोब्ला आं खिसथानोसै बेखौ
औ औ औ दे नोंथां
ए गिबियावनो जोंना न'आ क'क्राझाराव नालाय नोंथां
औ औ
गिबियावनो जोङो जोङो फरायसालिनिफ्राय थांनाय जादों आरो ज' लोगोफोरजों
औ औ
फरायसालि माने कलेजनिफ्राय आरो
औ औ
जोङो गिबियावनो जोंनि थाखाय जोंहा दा जोङो जिनै जन लोगोफोर थांदोंमोन आरो बेरायनो ओ गिबियावनो ट्रेननि टिकेटखौ दनानै ला गोरबाय क'क्राझार टु एन जि पि सिम
औ औ
दाननानै लाग्रोनायनायनि उनाव जोङो मोनानि से मोनाथ' नंला फुंनि सेयावनो होनजाबाय आरो से रिंगायाव जोङो ट्रेनखौ गाखो खोबाय गाखोनायनि उनाव जोङो जे अब्ला सातथा जायो बा स्नि-स्नि रिंगा जायो अब्ला जोङो एन जिपि नि ट्रेन स्टेसनावहाय सहैबाय आरो नोंथां। द जोंहा सहैनाय लोगो-लो गो जोंथ' बेहाय डाइरेक्ट दावबायनो होमबानो दावबायनो हाया नालाय जोंहा सिगाङावनो मानसि लायराइ खानायबा ट्रेभेल एजेेनसिखौ हमनानै दोननाय दंखायो आरो सिगाङावनो त' जोंखौ बेहाय बिसोरो सिक्किमनि टाउन गेंटकनिफ्राय लांफैनो थाखाय जोंखौ बिसोरो नेनानै दंखायोमोन। ट्रेन स्टेसनावहाय त' जोङो बिसोरखौ कन्टेक्ट खालायनानै जोङो बिसोरनि गारियाव जिरायहैबाय आरो
औ औ
फोराथ' जिनै जन नालाय गंसे गारियावनो गाखोजोबनो हाया बेनि थाखायनो जोंहा गारिया गंनै जाबाय आरो नोंथां। सासेयाव द'जन सासे मोनसेयाव दजन दजन जिरायबाय आरो जोङो
औ औ।
जोङो जिरायनायनि उनाव बिसोरो जोंखौ गेंटक फारसे लानानै थांबाय जे जोंखौ ट्रेभेल एजेेनसिफ्रा जाय जोंखौ मदद खालायगोन दावबाय नायावहाय बिसोर जोंखौ जोंखौ हर हटेलनि फारसे लानानै थांगोरबाय आरो सिगाङावनो
औ औ
हटेल प्रिन्स होननाय मोनसे थाग्रायाव थादोंमोन । जायनि मुङा हटेल प्रिन्स जोङो बेहाय गिबियावनो जोंखौ बिसोर जोङो थाङै थाङै बेहाय स्निनि फ्राय जोङो बेहाय नै बा ब्रैनि गेजेरावहाय सहैदों आरो नै रिंगा बा ब्रै रिंगानि गेजेराव । सहैनायालाय लोगो लोगो जों जेब्ला हटेल सहैदोंमोन अब्ला जोङो गाबा गाव मोदोम बा साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय दु गैग्रोबाय। दुगैनायनि उनाव जोङो खाथि थियावनो मोनसे महात्मा गान्धी पार्क होननाय दङ।
औ
बेहाय जोङो बेरायहैग्रोबाय आरो ज'नो लोगोफोर गोजा। जोङो बे बेरायनायावहाय नुनो मोनबाय बेहाय गोबां गुबुन गुबुन हादोरनि बा गुबुन गुबुन सि स्टेटनि मानसिफोर फैयो आरो बेहाय बेरायनो थाखाय। फाय । मानो होनबा बेहाय दिना ओरैबायदि मोजाङै थायो बे बेहाय जुदि सानदुं दुंब्लाबो बेयाव गरम जाया आरोना नोंथां। माने बेहाय सुइ टार गानाबानो जोङो ओंखारनो हाया। गुसु थान्दा थाबाय थायो। बिनि थाखायनो बयबो बेरायनो फैयो खोमा । बुंनो थाङोबाथ' बेखौ दावबायग्रा जायगासि होनना बुंखायो नोंथां सिक्किमखौ दा जोङो बेहाय जोङो महात्मा गान्धी बेरायग्रायाव बेरायना फैबाय आरो बे जोङो नुनो मोनबाय गावसिनि सिक्किमनि जायगा जायगानि सुम्बुक दं आरो बिसिनावहाय दखान दखान माने बयनावबो जाय बेखौ बेरायग्रा बा दावबायारि सुबुंफोरा बेखौ बिसोरनिफ्राय बायनानै लाबोनो हायो थ' जोंबो माखासे बि दिनो दखान दखान हाबनानै बायनानै लाब बोबाइ बिसिनि गस्ला बिसनि द्रेस गोबां जिनिस बायनानै लाबोबाय आरो नोंथां जोङो गिबियावनो थ' जोङो मोनानाय लोगो लोगो जोङो जोंनि जाग्रा आदारखौ जानो थाखाय रेडि जाबाय आरो ना जोङो नागिरबाय जाग्रा दख कान आरो बिस नि ओंखाम ओंख्रिखौ जों जाबाय आरो
औ औ
जोङो हटेल फारसे गिदिंबोफिनबाय गिदिंनानै जोङो रेस्ट लाबाय। मानो होनबा जोंहा अखानायै सोरांनाय लोगो लोगोनो गुबुन मोनसे जायगायावहाय बेरायहैग्रोगोन आरो नों थां।
औ औ
थ' जोंनो औ औ नोंथां
दा नोंथाङा थ' बिनि जानाय ओ जेनेबा जोंनि जा जोंनि जेनेबा जोंनि जागानि जानाय आरो गुबुन जायगानि जानाय बेथ' एसे आलादा आलादा जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां
दा जेने नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा जोंनि जानाय आरो बिसिनि जानाया माबायदि आरो नोंथाङा माबायदि मोनखो बेखौ खोन्थानो हागोन नामा?
औ औ नोंथां बुंनो थाङोबाथ' जोङो जोंनि जाग्राखौथ' रावनिबो जाग्राजों जों रुजुनो हाखाया मा नो होनबा जोंनि ओंख्रियानो बयनिफ्रायबो गोथावसिन जाखायो जोंनि नोजोराव बा जोंनि खुगायाव
औ औ
थाङोब्ला बिसोरनि जानाय लोंनायाबो बांद्राय गाज्रि नङामोन नोंथां। नाथाय बिसना मा मा ओंख्रि मोनो होनबा बिसना दालियाबो बेलेग जायो आरो माइरंआबो बेलेग जायो आरो नोंथां
औ औ
आरो बिसिना मुला होन मुला थातनिया थाखाथारो नोंथां मुलाजों आसार बिसिना मानो होनबा बेहाय नेपालि मान सिफोर बांसिन थायोथ' ओंखायनो मुला आर आरो मुला सादनि थाखायो आरो बिसिनाव
औ दा नोंथाङा बेयाव थांनानै जेनेबा गुबुुन आ जानायखौ आलादा आलादा मोनहैदों आरो बे माबायदि मोनदों आरो बेखौ जानानै नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा।
औ नोंथां आंथ' जेबो मोनाखै नोंथां मोजाङानो मोनदों। माने गुबुन गुबुन जानाय सम सम सोलाय सोल'बो जानांगौ नालाय नोंथां थ' आङो गाज्रिबो होना बांद्राय मोजांबो होना आरो नोंथां गेजेरावनो।
औ दा नोंथाङा बेयावदि बेरायहैदों सानबेसे थानाय आरो नोंथाङा।
औ नोंथां बेहाय जोङो द'दिन बा मोना थादों आरो नोंथां
औ औ
बे द'दिन बा मोनायाव जोङो सानसे हर जोङो गेंटकआवनों थाबाय नोंथां
औ औ
जोङो थाम दिन लाथिं होननाय जायगायाव थाहैदों आरो नोंथां।
औ औ ओ नोंथांनिफ्राय जेनेबा आंथ' गोजान जायगायावबो बेरायनाय जाफेराखै दा नों नोंथांनिफ्राय मिथिनाय जाबाय। ओ नोंथाङा थाहैनायखौ खोन्थाबाय माबायदि माबायदि जेनेबा थांनाय बेफोरखौ नोंथाङा खोन्थाबाय दा नै समाबो जाबाय नङाहोम होमबा नोंथां
औ नोंथां
ओ बिदिब्ला दे होनबा दोनथ'नोसै दे होमबा नोंथां
औ नोंथां माब्लाबा सम मोनबा रायलायफिनसै।
औ औ दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम
औ नोंथां नोंनिसिमबो